हेलौ हेलौ
हेलौ
ओ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों
अ नोंथाङा दायो माबाफोर मा खालामदों।
आंथ ओरैनो जिरायनानै दं।
ओ माबाफोर खामानिफोर मावदों नामा नोंथाङा।
खामानियाथ मावाखै।
होमबा नोंथांजों आङो द से सम सावरायनो हागोनना नोंथां।
औ हागोन दे।
ओ होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायदिनि ना मा होनो नोंथां
जागौ
ओ बे आयदायानो जाहैबाय ननि बागै आरोना सिगां माबायदि थायोमोन आरो दायो माबायदि थायोमोन बेजों लोगोसे नआखौ माबायदि लुयो बिनि बागै आरोना आरो नआ मानो थाखाय जोंनि थाखाय गोनांथि बिनि थाखाय।
औ
होमबा जागायलांदोंनि नआखौथ जोंथ मिथिखायो जों नहाय थायो बे जोंनि थार बा जायगायानो जाहैबाय जोंनि नआव ना न गैयाबाथ जोङो। थानो थाखाय। माने मोजां मोना माने थांनानै थानो थाखाय गोब्राब मोनो आरो न गैयाबा मानो होनो ओ अखा बांखा हायो। बा बिदिनो बारहुंखा बारोबा जों न' सिङाव हाबनानै थायो नङा होमबा नोंथां। मानो होनबा जोंनि बे नआ जाहैबाय। जोंनि थाखाय। थाखाय सम रैखाथि आरो मा जोंखौ रैखा खालामो आरोना। ओ बेफोरबायदि आरो। बेजों लोगोसे मा सिगांहाय मा नखौ जोङो थुरिजों बानायनाय बेफोराव थायोमोन आरोना गोदोनि समावहाय सिगां जोङो थुरि खौहाय मा जेराव थुरि दङ बेखौहाय हानानै बेखौहाय न'आव लाबोनानै एबा सानैसो मानसि लानानै बे थुरिखौ हाहैनानैहाय बेखौ लायनाय जायोमोन आरोना आरो बेखौ न'आवहाय एसे राननानैहाय बेखौहाय गोरान खालामनानै बे थुरिखौ न' बानायनो थाखाय औवा सिगां दानना लायग्रोयो आरोना औवा एबा जायखिजाया गोलाव बुस्थु खाजाग्रा बुस्थुखौ लायो आरोना जाहाथे थुरिखौहाय लाखिनो हानाय बायदि बेखौहाय आरो बेजों लोगोसे जे बे बानायनायावहाय दुरुं नांगौ बिदिनो आरो बबेयाव बे न'खौ लुगोन थुरिजों बानायनाय न'खौ लुगोन बेखौ जोङो नङा होनबा नोंथां बेजों लोगोसे बे थुरिखौहाय जोङो औवा लाबोनानै बे औवाजों थुरिजों ज' खालामनानै बेखौहाय बानायनाय जायो आरोना नोंथां आरो बेजों लोगोसे बे न'खौहाय खुन्थिया थंब्रै एबा द' खुन्थियासो लानानै बेखौहाय मा गायनानै बेखौ सिगाङाव उखुम उखुमाव थुरिखौ दोननाय जायो आरोना। जाहाथे अखा सियै बायदि मानो होनबा सिगांथ' थिं गैयामोन प्लास्टिक गैयामोन आरोना गोदोनि टाइमावहाय समावहाय थुरिजोंनो बानायनानै थायोमोन आरो आरो थुरिनि थुरिया गरम जायामोन आरोना गरम बोथोरावहाय थान्दा जायोमोन। आरो गोजां बोथोरावहाय गुदुं जायो। जायोमोन आरोना। बेफोराव थानाय जायोमोन आरो बिजों लोगोसे बे अखाबो सियामोन आरो बारहुंखा बारबाबो बारा हाबामोन आरोना। आरो बेजों लोगोसे बेयावनो मानसिया थायोमोन गावनि जिउखौ खुंबोयोमोन आरोना आरो नोंथाङा बेजों लोगोसे माबाफोर बुंदेर बावनो गोसोबा दानि समाव दानि दानि समावहाय गोदान गोदान आगजुफैनायजों माबाफोर बुंदेरनो गोसो जादों नामा नोंथाङा
अ आंथ' बेखौनो बुंनो सानोदि गोदो बर'फोरा जेनेबा बर' बर' बर'फोरा न'खौ माबायदि लुयोमोन न लुनायाव मा मा नेमखान्थि दङमोन बेफोरखौ आं बुंसै।
औ औ।
गोदोहाय बर'फोरा। माने। मोनसे न' लुनो थाखाय नबथिनो ना गिरोमोन। बेेनबथि। बेखौ माबोरै सायख'योमोन आं। माने मोनसे खान्थि दं बर'। बे नाव। दा आरो ना सासे मानसिया ओ बे समाव।
औ।
गसंहोयोमोन बिदि नख बिनि थाखाय माने। जेब्ला गर फैयो अब्ला। बेबायदि फोथायनाय गोदोनि दिनाव। नाथाय। जोंथ' दा बि। दि नुनो मोनला। गोसोबायदि जाय जेरै बे ओ हानि सुबिदा थाबानो बाहायनो लुनानै थायो।
औ औ।
ओ आरो गोदो बर'फोरा मा होनो, अबावबा खारलांनाय समाव
अह।
बाखि न'खौ लुनायनि सिगां बाख्रिखौ लुनानै दोनग्रोयोमोन‌ जाहैदों।
औ औ।
बे बाख्रि लुनायनि उनावसो न'मा न' लुयो, सौरा न' लुयो, गलि न' लुयो। बेबायदि लुयोमोन आरो।
औ औ।
औ।
आरो बेफोरजों लोगोसे मा ओ दानि समावहायथ' ओ गोदान गोदान आगजु फैनायजों लोगोसे मा ओ साइन्टिसफ्रा गोदान गोदान टेक्न'ल'जि ओ गोदान गोदान आइदियाफोर माने गोदान गोदान आयदाफोर दिहुनसै आरोना ने।
औ।
ओ बेखौथ' मा होनो ओ बिदिनो न'आखौ जोङो माबादि लुसै दाथ' गासिबो सिमिटनि जाजोबसै नङा होमबा नोंथां? ओ सिगांनि टाइमावथ' थुरैनिमोन आरो आरो दानि टाइमावहाय मा सिमिटनि जाजोबसै गासिबो। मानो होनोबा ओ सिमिदनिया मा? बारहुंखा बारब्लाबो ओ अखा गोब्राब हाबाबो बांद्राय ओ खस्थ' मोना ओ माने जों अहाय ओ रैखाथि खालामो आरोना। ओ बिजों लोगोसे मा दानि टाइमाव सिमिटनि न' लुयोबा माने गोबां बाला अन्थाइनि आरो इथानि गोबां गोनांथि दं आरोना। नङा होमबा नोंथां? ओ अ थाइ बालाखौथ' सिगां ओ जोङो ओ लांखाराव एबा दै थानाय जायगायावहाय बेखौ लायनांगौ जायो, नङा होमबा नोंथां? बाला गोनांखौ बाला आल दा लाबोयो आरो अन्थाइखौ मा फिसा फिसा एबा गिदिर गिदिरखौहाय ओ आलदा आलदा खालामनानै बेखौ लाबोनाय जायो आरोना। ट्रेक्टरफोरनि गेजेरजों हयथ' दानि टाइमावथ' गारि गिदिर गिदिद दामफार होननानै बुङो आरोना इफोरजों लाबोनाय जासै। आरो बेजों लोगोसे मा ओ अन्थाइ गेदेराखोबो मा जेब्ला गाहायाव ओ सिमिट हो माबा सिमेन्ट लुनो थाखाय अन्थाइखौ नांगोरगौना, नङा होमबा नोंथां? ओमफाय गिदिर गिदिरखौहाय आरो बिजों लोगोसे मा ओ गाहायनि थालोखौ मा दाहोनो थाखाय अन्थाइ आरो बालानि अन्थाइ सेरेब माने मा फिसा फिसा हांखौहाय मा, होजानाय बादिखौ ओ जगार खालामनानै बालाजों लगायनानै बेखौ आरो आथा होनानै बेखौ लागानाय जायो, नङा होमबा नोंथां? बिदिनि गेजेरजों लुनाय जायो आरो। आरो बिनि उनाव फाय मा इथा बायदिसिना लाब बोयो आरोना। इथा बायदिसिना लाबोनानै मा इथा बानायनो थाखायबोथ' जोङो हानि जोबोद गोनांथि जायो नङा मा नोंथां? इथाखौथ' हानिफाय जोब बानायो, हानिफाय बानायनानै बेखौहाय ओ सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां दै लगायनायनि उनावहाय बेखौ मा, मोनसे बक्स बायदियावहाय मा बेखौ सोनानै ओ बेखौ दाफबनाय जायो आरोना लाथा लाथा खालामनानैहाय। बिनि उनावहाय माबाखौ अरजों सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
अह।
आरो बेफोरनि गेजेरजों बेखौहाय न'आव लाबोनानै बेखौ माने न' लुनोहाय बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेफोरनि गेजेरजों जों ओ न'आखौ बिदिनो गोबां ओ आइदियाफोरनि गेजेरजों आलदा आलदा रोखोमै बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जायखौ डिजाइन होननानै बुङो। ओ बिदिनो सोरबा आगर गोनां खालामगोन सोरबा आगर गैयि खालामगोन नङा होमबा नोंथां? बेफोरनि गेजेर जों न'आखौ बा लुनाय जायो आरो बिनि लागै मा गोजौआवहाय थिंनिबो गोबां गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां? जोंथ' लुनो थाखाय थिं नांगौ आरो सोरबा सोरबा बिदिनो सिमेटा सिमेन्टजोंनो बानायजोबो आरो जायफोरनाव थाखा बा रां रुफा दङ बिसोरो सिमेन्टनि बानायो नङा होमबा नोंथां गोजौनि थालोखौहाय?
औ।
जायफोरनाव गैया बिसोरो मा ओ थिंनि बानायो आरोना आरो बेफोरनि गेजेरजों न'आखौ मा ओ थां थानो थाखाय जोबोद मोजां जायो आरोना बेफोर बादि न'आ। मानो होनोबा बार बारब्लाबो गोजांब्लाबो माने गोजां समावबो गोजांनाय समावबो गोबां ओ रैखाथि खालामो नङा होमबा नोंथां? अखा बांखा हाबाबो ओ बिदिनो ओ न'आ मा जेब्ला गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि थाहैयोब्ला ओ सोरबाफोर दि माहाजोन मानसिफ्रा माने मा रां रुफा गोनां मानसिफ्रा नोगोर सोहोरफ्राव जेब्ला न' गिदिर गिदिर लुयो अब्ला गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा मा बेयाव थांनानैहाय थाहैयो आरो नोंथां।
औ औ औ।
आरो नोंथाङा बेखौनो सोंनो सानदोंदि ओ गामिनि मानसिफ्रा जेनबा नोगोराव मानि थाखाय थाहैयो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ ओ आथि-आथिखालावथ' बुंनो थाङोब्ला माने
औ।
जों साख्रि बाख्रिनि बेलाखौ बुंनो हायो जेनेबा सासे मानसिया गामि ओनसोलनिफाय ओ गुबुन दाबसे जायगा टाउन सोहोराव साख्रि मोनबाय बेनि थाखाय जों गामिनिफ्राय थांलाय फैलायनि थाखाय माने बारा सुबिदा जाया ना। जोंनि हान्था मेलाया बारा भ्लब नङा जोंनि गामि ओनसोलाव
औ औ।
बेखायनो माखासे सुबुङा गावनि गामि ओनसोलखौ गारनानै सोहोराव थांनो गोनां जायो आरो।
नोंगौ नोंगौ। सोरहाबा फरायनो थाखाय नङा होमबा नोंथां।
औ सोरबा फ फरायनायनि थाखाय जेनेबा। गावनि जबनि थाखाय
औ औ बेफोरनि गेजेर जोङो नवा नआव थाहैनाय जायो नङा ओमबा नोंथां। ओ‌ भारा एबा रुम खरसा होनानैबाबो ओ आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय मा ओ नवा मानसिनि थाखाय जेबो गोनांथि नङा होमा नोंथां।
औ।
आरो बिदिनो ओ सोरबा साख्रि बाख्रिनि हयथ साख्रि बाख्रि मोने मा ओ बिदिनो कम्पानि जायखौ जोङो खामानि मावनो थाखाय ओ मोनसे नआव थाहैनांगौ जाहैयो मानो होनोबा बेयाव ज मानसिफोर जेनेबा बेवहाय कम्पिउटारनि गेजेरजों खामानिखौ मावनो हायो आरोना। लांदां समाव नङा मानो होनबा। होमबा नआव दंखायो जेब्ला नखौ नांखागौ बिदियावहाय जाहाथे रैखाथि खालामो ओ
समा जासिगोन नामा?
ओ होमबा समा जासिगोन नोंथां दे। नोंथांनिफाय गोदान राव खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ।
औ।
दे।